हेलौ औ खोनादोंना नोंथां नोथां
औ खोनादों दे बुं नोंथां
अ दिनैहाय आं नोंथांजों बर'फोरनि ओ दोरोङारि जानाय नाफाम देनायनि बागै सावरायनो लादों
एसे गोसायै बुंनो हागोन नामा नोंथां
अ आङो नोंथांजों दिनैहाय बर'फोरनि जाना दोरोङारि जानाय नाफामनि सायावहाय सावरायनो लादों
दे नोंथां बिदिबा जागायनोसै आयदानि सायाव
हेलौ
खोनादों नोंथां दे बिदिबा जागायनोसै आयदानि सायाव
औ औ नोंथां आं बिदिबा जागायदिनि ओ गिबियावनो जोङो नाफाम देनो थाखाय ओ ना नाखौहाय जोङो आराम मोजाङैहाय खि गारनानै साफा खालामनानै माने सान सानदुंआव आरो अराव फोराननांगौ जायो आरो नोंथां ओ बेवहाय माने खालि सान्दुआवल' फोरानब्ला जाया बेवहाय अरावबो होनांगौ होनबासो बिनि माने मोजां मोनसे टेस्टआहाय फैयो आरोना नाफामनि टेस्टआ मोजां जायो आरो सान्दुं आरो अराव मोननैयावबो फोरानोब्ला
औ औ
ओमफ्राय ओ बेयावहाय जोङो ओ नाफाम देनो थाखाय जोङो नाफामावहाय थास' ओ थास' आरो बै थास' गोसोम थास' लंखानि उम थास' गुफुरखौबो होनाय जायो बेजोंनो लोगोसे खुमब्राबो होनाय जायो आरो नाफाम देनायावहाय
औ
ओमफ्रायो ओ‌ बांसिनैहाय जोङो थास' गोसोमखौ होनानै देयोब्ला मोजांसिन जायो गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो बर'फोरा
बिदिबा नोंथाङाबो नाफाम देनो रोंगौ नामा
औ आङो आइमोन देनाय मादैमोन देनाय आयंमोन देनायखौ नुदों नाथाय आङो हारसिङै देफेराखै आरो नोंथां ओमफ्रायो जेब्ला नाखौहाय मोजाङै फोराननानै लानानैहाय जोङो उम देनाय समावहाय मोजाङै माने गुन्दै खालामनानै देनांगौ आरो नाखौ बिनि उनावहाय जोङो थास'खौहाय इसे इसे होनानै देनांगौ बे थखौ जोङो दाइरेक बुरजायै होनानै देयोब्लाथाय माने दोलो दोलो जानो नागिरो आरो मानोना जों थास'आवहाय दै थायोना थास'आव बिनिखायनो जोङो थास'खौहाय ओ इसे एसे होनानै देयोब्ला मोजांसिन जायो आरो नाफामावहाय आरो ओ नाफामखौ देयोब्ला जोङो ओ फुंनि समाव आरो मोनाबिलि समाव देयालासिनो सानजौफु समाव थिनथासो समाव देयोब्ला मोजांसिन जायो आरो मानोना बे समावहाय नायाबो ओ सान्दुुंयावहाय गोरान जानानै थायो ना जेरै फुं समाव नाया एसे सिदोबदोब जानानै था
औ औ
समाव देयोब्ला मोजांसिन जायो होननानै बुङो आरो
औ
आरो बेबायदिनो ना नाखौ जेब्ला जोङो देखांनानैे देखांनानै जोङो ओ हासुङाव सोयो बे हासुङाहाय माने औवानि हासुंब्ला मोजांसिन जायो आरो नाथाय आथिखालावहाय ओ बे ओ सिसानि बयामफोरावबो सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
औ ओ बेबायदिनो औ
दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय बेखौ मुलि हिसाबैबो माने बेखौ जानायनि माबाफोर बेनिफिट दङ नामा नोंथां
औ औ ओ दङ जेब्ला जोङो जोंनि देहायावहाय माने गुजुनाय ओ गुजुनायफोर जायोब्ला बे थास' गोसोमजों देनाय नाफामखौहाय जोङो बिदै फुदुंनानै लोङोब्लाथाय माने बे गुजुनायफोरा स्रां देहाखौ मोजां मोनो होननानै फोथ थायो आरो बेनो जोंनि देहायारि माने मुलाम्फाखौ मोननो हायो जोङो बेनि गेजेरजों
अ
आरो आं नोंथांनो मोनसे फोरमायथिनो ओ नाफामखौ जेब्ला जोङो सो ओ देखांनानै हासुङाव सोयो हासुं एबा बयामफोराव सोयोब्ला ओ जोंङो बे नामखौहाय माने मोजाङै नारसो नारसो नसो सोनांगौ आरो बेवहाय माने लांदां जायगा दोननो नाङा नङाब्ला नाफामाहाय मुसिनाय मुसिनाय मुसियो आरोखि बेनिखायनो मोजाङै नारसो नारसो सोयोब्ला मोजां जायो आरो नङाब्ला मुसियो नाफामाहाय
औ औ
ओमफ्रायो जेब्ला नाफामखौ जोङो बिदिनो बयामाव हासुङाव सोनाय समावहाय नारसो नारसो सोखांनायनि उनावहाय बे सिङाव जोङो ओ थास' बिलाइ बा ओ माखासे गोरान बिलाइ प्लास्टिकफोरखौ सिङावहाय सोनाय जोङो खायसे खायसे हाथफ्लाखौबो सोयो आरो खायसे खायसे बेखौहाय माने लिरथेयो आरो जाहाथे बे सिङावहाय ओ एम्फौ एनला ओ फोराहाय ओ गाज्रि खालामा बिनि थाखाय जोङो बे नाफाम हासुंनि सायावहाय हा लिरथेनानै होयो सोरबाबा आरो सोरबाबा हाथ'फ्लाखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो
अ हाथ'फ्लाखौ होनायनि माबाफोर जाहोन दङ नामा खोनादोंना नों
अ आं खोनायाखै नों थां मा माबाफोर बुंदोंमोन नामा
हाथ'फ्लाखौ होनायनि माबाफोर जाहोन दङ नामा होनना बुंदों
हाथ'फ्लाखौ मा
हाथ'फ्लाखौ होनायनि माबाफोर जाहोन दङ नामा
औ औ दङ बे हाथ' हफ्लाखौ होयोब्ला जाहाथे बे सिङावहाय माने एम्फौ एनलाफोरा हाबनानै जाहाथे बे सिङावहाय माने एम्फौ एनलाफोरा हाबनानै नाफामखौ गाज्रि खालामनो हाया बिनि थाखायनो जोङो बेवहाय हाथ'फ्ला खायफाया हाथ'फ्ला होयो आरो खायफायाहाय बिनि सायावहाय माने हाब्रु लिरनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
अ बहुद टेकनिक दं माने।
औ औ दङ ओ आरो बिनि बिनिफ्राय जेब्ला जों दिथेनानै दोनो अब्ला बिनि उनाव जिबा साननि उनावनो जोङो बेखौ जानो हानाय जायो आरो नोंथां।
आंथ' इसिबां मानि जानाय जायानो नाफामखौ।
औ औ
थेवबो बर'नि थाखाय औ बर'नि थाखाय मोनसे स्पिेसियेल ओंख्रि जाहैबाय बियो। आरो आथिखालावथ' बियो जि आइ टेकावबो जायगा मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालाव गुबुन हारिखौबो जानायखौ नुनो मोनो जोङो दायो।
औ औ औ नुनो मोनो। नाथायब्ला ओ बेखौहाय जोङो उवाल उवालाव उवाल आरो गाहेनजोंसो देनाय जायो नोंथां आङो जानांगौ मख'लांनो बावदों।
बेयावसो देनाय जायो आरोना माने।
औ गोदो गोदायनिफ्रायनो बेयाव देबोदों आरो आथिखालावबो देयो नाथाय आथिखालाव गुबुन राहाजोंबो देयो नामा आं बेखौ मिथिया नाथाय उवालाव देनाया गोथावसिन जायो आरो। नोंथाङा
दे बुं नोंथां
नोंथाङा मा नाया गोथाव नाफाम देयोब्ला गोथावसिन जायो मिथियो नामा।
आंथ' नाफामनि बागै एसेबां मिथिनाय जाया नोंथां।
औ आङो जोंनि आयं आइ आरो मादैमोनखौ खोनायो आरो माने नाया जुदि ओ सिंगि ओ थेंगोना बेफोरबायदि नाखौ जुदि जों देयोब्ला बियो माने आरोबाव गोथावसिन जायो जेरै बै फुख्रिनि फिनाय नाफोरखौ देयोब्ला बे गोथावसिन जायो होननानै बुंनायखौ आं खोनाबोदों आरो।
अ आंनि मिथिनायावथ' माने बेखौ नाफामखौ बेबायदि बिदिनो सान्दुंङाव एसे फोरानलाय अराव एसे हांलाय बेबायदिबा माने साबसिन मोदोमनाया फैयो होननानै खोनादों माने बेखौल' मिथिगौ आरो।
औ नंगौ नंगौ बे सैथो। मानो होनना बुंबा जों सान्दुङावल' फोरानब्ला ना गोराना जेरैबायदि मोदोमखाङा थिग बेबायदिनो ओ नाफामखौबो जोङो जुदि सान्दुङावल' फोराननानै देयोब्ला जेरै अराव फोराननायनि माने बेलेग मोनसे मोदोम नायफैयोना बेखौ जों मोननो हाया आरो बिनिखायनो जोङो अरावबो आरो सान्दुंआवबो फोरानोब्ला माने गुबै टेस्टखौहाय जों मोनो होननानै बुङो आरो।
औ औ बिदिबाथ' नोंथाङाबो रोंगौ माथो नाफामनि सोमोन्दै।
औ मिथिनानै लानांगौ जायो नोंथां मानोना बे जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जानायाव गोग्लैयो नालाय।
बिदिबा आं सानसे नोंथांनि न'आव आलासि जानो थांगोन नोंथाङा आंनो नाफाम देनायनि बागै मोजाङै ओ खोन्थाबानो जाबाय आरो आं जानानैबो फैगोन नोंथांनि न'आव।
औ जागोन नोंथाङा आं नोंखौ नों जुदि फैयोब्ला आं नोंखौ थारैनो फोरोंगोन जाहाथे आंनि फोरोंनायजों नोंथाङाबो इयुन जोलैनो सोरबा रोङैफोरखौ फोरोंनो हायो बिनि थाखाय आं नोंथांखौ आं जाखिनि रोङो बेखौ आं नोंथांनो फोरोंगोन आरो। जागोन
औ औ जागोन दे नोंथां बेखौथ' जोङो सोलोंनांगौखा माने बियो जोंनि मोनसे दोरोङारि माबा बायदि नालाय हाबा बायदि रोङोबा माने मोजां जायो आरो बेनिखायनो आंबो जोबोद सोलोंनो गोसो जानानै दङ दायो नों थांनिफ्राय आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा दोरोङारि बेबायदिनो ओंख्रि संनायनि बागै मा मा ओंख्रिनि सायाव मिथिगौ?
आंथ' ओरैनो सबायजों साम' अ नारजिजों अमा अनलाजों दाउ बेफोर बेफोरनि बागै आं मिथिगौ
बा नोंथाङा रोंजोबगौ माथो बेफोरनि बागै
नोंथां नोंथाङाबो सोलोंनानै ला नोंथां जायखौ रोङा जोङो दानिफ्रायनो जोङो ओ जोंनि आइ आदै मादैमोननिफ्राय सोलोंनानै लाखियाबा जोङो उननि जोलैनो फोरोंनो थाखाय बिराद माने जेंनायाव गोग्लैगोन बिनिखायनो आङो एसे एसे सोलोंनानै लादों थां
औ औ नोंथां बिराद मोजां
औ बिदिब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
अ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम